औ खुलुमबाय
खुलुमबाय नोंथां गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाबाय
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिनाय थाबाय
नोंथाङा मानोबा कल खालामदोंमोन
आंनि कल खालामनायनि गुबै जाहोना जाबाय आं नोंजों एम्फौ फिसिनाय खुन्दुं लुनाय गाब गानायफोरनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोना नोंथां
औ हागोन नोंथां
ओ बिदिबा आं सावरायलांसै नोंथां
औ जागोन दे
औ एम्फौ फि या बर'फोरनि गेजेराव गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दं आरोना मेसें बोथोराव ओ भुदानिफोरा बर गामिफ्राव फैनानै फिथोब लांनाय लांनायखौ दासिमबो भुटाननि खाथि खाला गामिफ्राव नुनो मोननाय जायो आरो एम्फौ फिसिनायाव सिख्रिनि बिदै दैहोनायनिफ्राय फिसा जानाय मोननाय आरो मोननाय एम्फौ एम्फौखौ जालियाव ओम फिथोब थोबहोनायसिम बायदि थाखो दङ जेरै बेफोर थाखोफोराव बबे समाव माबादि जोथोन लानांगौ बेफोरखौ बर' हिनजावफोरा ओ रोंखाजोबगौ आरो फिथोबनिफ्राय एम्फौखौ दिहुननानैबो बर फ्रा जायो आरो उम‌ खोथाया जादों जोलै ला खिनाया ओ एम्फौ गोनां फिथोबनि उम खिथुथिं आरो बे जि खुन्दुंजों माला बादि सुनानै आरो सान्दुं अखा गोग्लैै जायगाफोराव आलादायै आलायनानै दोननाय जायो आरो बेख बोखौ इदिनो बर'फ्रा एम्फौ
फिसियो आरो। खुन्दुं लुनाया जाहैबाय बर हिन्जावफ्रा खुन्दुं लुनायावबो आखा फाखाथार आरो बिसोरो। खुन आरो उम फिथोबनिफ्राय खुन्दुं लुयो फिथोबनिफ्राय खुन्दुं लुनाय खान्थिया मखजाथावथार आरो सिगां सिगां फिथोबखौ रुदबनानै बिनि उनाव खा थ्रि बिलाइजों आरो थफ्ला फिसा फिसा जुनानै थफ्लाखौ गिलिर मुवाजों नारसिननानै दोननाय जायो आरो। ओम बिदिनो सानब्रै सानबासो लाखिनानै थफ्लाखौ खेवनानै दै मोजांजों मोजांङै सुनानै खुन्दुंखौ लुनाय जायो आरो। खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
ओ गाब गानायावबो जेनेबा खुन्दुं लुनानै ओम खुन्दुंङाव गाब गानायाव बर'फोरा गावसोरनिनो हुदाखा आरो बे फोरखौ उम बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो गावसोरनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुवाफोरखौनो मुवाफोरजोंनो बायदिसिना गाबगानानै ओ लानायखौ जों नुनो मोनबोदों बिसोरो ओम बायदि रोखोमनि गाबखौ गायो जेनेबा ओ गोसोम, गोथां, गोजा आरो खान्थाल मादा गाब गायोमोन आरो बिसो बांसिनै फिथोब बुनानै दिहुननाय खुन्दुंङाव गाब ओ गानो नंङाबाबो खुननिफ्राय दिहुनन्नाय खुन्दुंङाव गाब गाथारोमोन आरो बिसोरो। बायदि रोखोमनि बायदि खालारनि गानानै गावसोरनो ओ दानानै लायोमोन आरो। ओ जि दानाया बर'हिन्जावफोरा जि दानायाव आखा फाखाथार आरो बर' सम बे ओ बर' हिनजावफ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो गावसिनि गोनां जानाय जिफोरखौनो दानानै लायोमोन आरो बिसोरो। ओम बग्रा सिमा आलन आरि ओ गामसा दख'ना जोमबायग्रा फास्रा बेफोरखौ बेसोरखौ नआव दानानैनो गावसोरनो लानो रोंखागौमोन आरो गोदोनिफ्रायनो जि दानायाव बर'फ्रा बर' आइजोफ्रा आखा फाखाथार आरो। ओ बर' समाजाव मोनसे खोथा दिनैसिमबो सोलिबोगासिनो दंङ। बेनो जाहैबाय जि दानो रोङि हिन्जावाफोरा हाबा जानाया गोब्राब बेखौ फोथायनाय दंमोन आरो गोदोहाय बेनिखायनो बिमाफ्रा गावबागाव फिसाफोरखौ सम जाब्लानो जि दानो फोरोंखायोमोन आरो। सिगांहायो आरो दानि दिनाव बेफोरखौ जों नुबांलिया ओ बिमाफोरनि फोरोंनायनि
थाखायलदि बर'हिन्जावफ्रा जि दानो रोंङो गोरों जायो बिदिल नंङा आरो उन्दै सम समावनो गेलेनायनि फावैनो ओ जि दानो सोलोंखायो आरो। ओ दिडिसकटाफोरखौ जेनेबा खुन्दुं आग्लायनायफोर खौनो बिसोरो सुदाम दानाया बिनिनो नेरसोनथि आरो। दोनिफायनो बिसोर सुदाम दानो सोलोंबोदों। सुदामजोंनो बे जि दानाया एसेबाबो ओ रोंखादों आरो सोंनाय दानाय बेफोरखौ बर' हिनजावफोरनि जि दानायनि खोथायाव सुबुं मेथाइफोराबो गोबां बाहागो मोनदों जेरै मोनसे मेथाइ दङ परबतजरा परबतजरा दंफां दाननो थांबोला साल जरा माखु जरा लाबो लाबो गुमै लारु बान्दारु बे मेथाइखौ ओम रोजाबनायखौ नुनो मोनो आरो।
बे मेथाइजों बर' हिनजावफ्रा गाव गावसिनि जि दानायनि रोंगौथिखौनो गोसोनि मानसि बेफोरनो फोरमायनानै होयो गंनै गंब्रै गरखाजों जि दानानै सरासनस्रायै बयबो हिनजावफ्रानो रोंथो हिन्जावफ्रानो रोंगौ आरो नाथाय गरखा गं गंबाजों जि दानाया गोरलै बाथ्रा नङा बियो गरखा गंबाजोंबो जि दानायनि गेजेरजों गावनि रोंसारनायनि खोथाखौ बेरखांहोयोमोन आरो। उम आगर एरनायाव आगर एरनायावबो बर' हिनजावा बर' आइजोफ्रा जोगोर जोबोद आखा फाखाथार जियाव आगर एरनायाव बर‌' हिनजाव फ्रा जोबोद उम रोंसोगारथारगौ आरो गोमो गोजा गोमो गो थां बायदि मैया गाबनि आगर एरनानै बिसोरो बयखौबो गोमोहोयो गोमोहोब गोमोहोयोमोन आरो बिसोरो। बर' समाजाव खोथा फंसे दङदि जेरै अखोराङाव सानि जोंथा माथा हाथरखिफोरखौनो बर' हिनजावफ्रा आगर एरनानै बेरखांहोनो रोंगौमोन आरो उम बिदिनो दाउ बिरलांनाय बेफोरखौबो आगर एरनो रोंगौमोन आरो दसेनो दसेनि गेजेराव नुबानो जेनोबा आगरखौ एरनो रोंगौमोन आरो बिसोरो आ गर एरनायफ्रावबो आखा फाखाथारमोन आरो बे आगरफोरखौ बर' हिनजावफोरा मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमनानै लायोमोन आरो बे बेनिखायनो गोबां आगरनि मुंबो मुुंङाबो मिथिंगानि बायदि मुंजोंनो गोरोबफानाय जेरैहाय आगर बोराइ, हाजो आगर, थाइगिर बिबार, मावजि आगान, फारौ मेगन, लेवा आगर, दाउसा मोख्रेब, दिंखिया बिजौ बायदि बायदि आरो। बर' हिनजावफ्रा बे आगरनि नमुनाखौनो खा खाथिमालाव थिनानै दोनोमोन आरो नाथाय खायसे खायसे दाग्राया आगरखौनो नुब्लानो गोसो खौयाव लाखिनानै दानो एबा एरनो रोंसोगारगौमोन आरो बि बिदिनो बर'फोरनि दानाय लुनायखौ सावरायनो हायो आरो बेजोंनो जोङो फोरमायनो हायो आरोना। ओ खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां अब्ला बेखिनियानो जासिगोन नामा नोंथां?
औ जाबाय।
औ बिदिब्ला आङो नोंथांजों आं बर'नि दोरोङारि जौ संनाय बो जौ लोंनाय बिनि सोमोन्दै
बाथ्रा सावरायनो सानदों, नोंथाङा बिदिबा खोनासंलांदो।
ओं नोंथां दे जागोन।
बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो जौ लोंबोदों आरो बेबायदिनो गावसोरनो हारसिङैनो बेखौ संनानै लोंनाय बेबायदि फारिखान्थि गोदो गोदायनि फ्रायनो सोलिबोदों बेयो बेसेबां बोसोरनिफ्राय एबा माब्लानिफ्राय जाजेनबोखो बेखौ जोङो बुंनाया गोरलै नङा आरो बिनि जेबो लिरनायबो गैया। नाथाय बर' हारियाव जौ लं-लोंनाय बेदि मोनसे जे जारिमिनारि एबा दोरोङारि बेखौ जोङो बुंनो नांगोन। मानो होनोब्ला बर'नि गोबां फुजाफोराव बेखौ जौखौ दासिमबो बाहायबोनाय नुयो ओ गार जा फुजाफ्राव जौ बावनायखौ नुयो आरो बिदिनो गुबुन गुबुन माखासे फालिथायाइफोराव जौ होनाय जौ बावनाय बेफोर नेमखान्थिफोरखौ नुनो मोनो।
अब्लानिफ्राय जोङो बेखौ हमनो हायो जे बेयो गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे से फैनाय मोनसे दोरोङारि दा नोंथां आं जौ संनायनि सो सोमोन्दै फोरमायनो सानदों जौ संनो थाखाय गिबियावनो जोङो एमाव होननाय मोनसे मुवा बेखौ नागिरग्रोनांगौ एबा बानायनानै लानो नांगौ एमावफोरखौ हाथाय बाजारफ्रावबो बायनानै मोननो हायो। गुबुनफ्रा फाननायफोरखौ बेफोरबादिनो एमावखौ
बे
गथा महराव फिथर महरनि आरो मोनसेखौ दाब्लां बेबायदि मोननै थाखोआव बानायनायखौ नुनो मोनो गुबुन गुबुन जिल्लाफ्राव बेबायदि रोखोमनि एमावखौ दानाय नुनो मोनो आरो नोंथां दा बे एमावखौ बोरै बानायनाय जायो बेखौ आङो बुंलांनो सानदों। एमावखौ बानायनो थाखाय गिबियावनो एमावनि खर'खौबो नांगौ जायो एमावनि खर' होननानै बुङोब्ला सिगाङाव बानायखानाय बे एमावनि मोनसे एसे बाहागो बेखौनो होनदों एमाव खर' बेनि उनाव माखास ओ अननि गुन्दै बेखौ देनानै लाग्रोखानांगौ बेखौ गुबैयै उवालाव देनानै लानाय जायो। उवालाव देनानै लाखांनायनि उनाव माखासे मुलिफोर होननानैबो मिथियो बेखौ। मानो होनोबा बेखौ मुलि होननानै बुङो जेरै- दाउसा मोख्रेब एनिफ्राय
उम
बिस दिंखिया जाव जायखौ साल दाउखुमैबो होननानै मोनथिनो आरो बेनि अनगायै खान्थाल बिलाइबो होनाय नुनो मोनो। बेबायदिनो दाउसा मोख्रेब साल दाउखुमै एनिफ्राय माखासे मुवाफोर जेरै- मोखोना बिलाइ बेफोरखौ होनाय नुयो बेफोरनि होनायनि गेजेरजों जौआ गोसा जायो होननानै सु ओ जौ मावगिरि बिथांमोना बेखौ फोथायनाय दङ। दा बे बायदिनो एमावखौ बानायनाय जायो आरो बे एमावखौ
ओ बेबादिनो दानानै बानायनाय जायो आरो बियो गोरा जायोब्ला बेखौ जौ संनायाव बाहायनो हायो बे जौ संनायखौ ओरैबायदि खालामनाय जायो नोंथां गिबियावनो माइरंखौ संनानै लानाय जायो बिनि उनाव बेखौ मोनसे थालिर बिलाइयाव फेनलानानै होनाय जायो बिनि उनाव बेवहाय एमाव बेखौ सिफ्रुनानै एबा गुन्दै खालामनानै बेखौ बै ओंखामनि
सायाव एसे एसे बाहागो बेखौ सारलानानै होनाय जायो बिनि उनाव फै एम-एमाव ओ होखानाय माइरंखौ बेखौ दसे सम खोबहाबनानै दोननाय जायो बेनि उनाव बेखौ गलायमोन्देर खालामनाय जायो बेनि उनाव बेखौ मोनसे आयजेेंआव दोननाय जायो बे आइजेंफ्रा गुबैयै जौ दो जानो हागौ एबा गिदिर मुवा बेसाद एबा आइजेंफोर जानो हागौ आथिखालाव प्लास्टिकनि आयजेंफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनसै बेफोरनि उनाव बे जौआ सानब्रैसोनि उनाव बे लोंजानाय जायो जायखौ जौ जौ गोथां होननानै मिथिनाय जायो बेयो
बुंनो थाङोबा बियारफोरजों एखे रोखोमनि जायो बेबायदिनो जौ बानायनाय फारिखान्थिया जायो नाथाय जौखौ एसे बिबांनि लोंनाया जेबो खहा गोनां नङा नाथाय बांद्राय बिबांनि जौ लोंनाया देहानि थाखाय खहा गोनां आंनि बुंनांगौआ एसेनो